हो
औ नोंथाङा दायो ओ मबाइलनि बागै दसे सम रायज्लायनो बा सावरायनो सम मोनगोन ना नोंथां
औ मोनगोन नोंथां थारैनो
औ औ दा मबाइल होननानै बुङोब्ला जोङो बयनिबो आखाइयाव बा बयनिबो न'खराव थायो। बा जोंना दानि गोनोखोआरि मुगायाव गोनोखोआरि मुगायाव जोङो बे मबाइलखौ बयबो बाहायो बा बयबो बेजों खामानि मावोबा रायज्लायो आरो दा जोंना बे मबाइलखौहाय गिबियावहाय जोंनाव सोर दिहुनदोंमोन होनना बुंब्ला जोंहा बेखौ आमेरिकान इन्जिनियार दा मार्टिन कफार होननाया बेखौ दिहुनजेननाय जादोंमोन आरो दा दा दानि बेलायावहाय मबाइल मबाइलनि सोमोन्दै होनना बुङोब्ला दा जोंनि मबाइलखौ माबोरैहाय बाहायनांगौ बा मा बायदियै बाहायोब्ला जोङो दावगानो हागोन दा आङो नोंथांनिफ्राय मिथि नो लुगैगोन जे नोंथांनि ओनसोलाव बा मबेलफोरखौहाय बाहायनानै बा उन्दै लाइमोनफोरखौ लानानै माबायदियै। ओ सोलिदों दायो नोंथांनि ओनसोलाव आं एसे फोरमायहरनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां थारैनो मबेल होननानै बुङोब्ला। दाथ' जोंना ओ मबाइला जोंना ओ मोजांथिंबो। लां मोजां लामाथिंबो लांनो हायो आरो गाज्रि लामाथिंबो लांनो हायो। बिदिनो जोंनि मबाइला ओ गोबां फरायसाफोर बिदिनो जुदि बेयो गोबां फरायसाफोरा बे मबाइलखौ जानला मानला माने। गाज्रि खामानियाव बाहायदोंबा बे मबाइलानो बै सुबुंखौहाय गाज्रि लामाथिं लांगोन आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोंना मबाइला ओ जोंनि मानसि मानसि। सुबुंनि थाखाय माने गोनांथार जेरै जोंना गं से मबाइल गैयाब्ला न'खराव सोरबा न'खरनि सुबुं अबावबा लामा हान्थिदोंब्ला जोंना खौरां लानोबो गोनांथि जायो। ओ बिदिनो जोंना मबाइल गैज्लायलायााबा जोंना खौरां मोनलायलाया। ओ जोंना आथिखालनि मुगा। बेयावथ' बेफोरबायदि ओ लाइजाम दैथाय हरनाया माने गोबां खम जाबाय नालाय नोंथां। बेनिखायनो जोंना ओ मबाइलजोंनो अबावबा खौरां हरनोब्लाबो मबाइलजोंनो हरनाय जायो बेनिखायनो जोंनो। मबाइलनिसो गोनांथि आरो आथिखालनि मुगायावहाय बे जोंनि आथिखाल आथिखालाव मबाइल गैयाब्ला मानसि सुबुङाहाय मेगन खाना बायदिसो होननानै जोङो। सानना लानो हायो। ओ जाहाथे बियो अबावबा अबावबा थाङोब्लाबो अबावबा बेराय होयोब्लाबो बिनि आखाइ मबाइल गैयाब्ला बियो जुदि लामा ससेयाव माबाफोर जायोबो। बिखौ न'खरनि सुबुंफोरा रावबो मोनथिनाय नङा जेन बियो मोजाङै दंना गैया होननानै। बेनिखायनो जोंना मबाइलनि गोनांथि आरो जेरै जोंना मबाइला। गोबां मोजां खामानियावबो बाहायोबा माने गोबां निजेनिबो मुलाम्फा जायो। ओ जेरै जोंना फरायसाफोरा फरायसालियाव फरायनानै जुदि मास्टारनि फोरोङो। नाय ख जादों ब्ला एबा बुजियाखैब्ला इउटुब एबा जोंना सार्च खालामनानै माने फरायनोबो हायो आरो नों थां मोजां खामानियाव बाहायोब्ला बिदिनो जोंना फनानैबो बि दिनो स्कुलनिल' नङा जोंना गोबां बिदिनो साख्रिफोरनिबो बेवहाय जोङो माने फरायनो हायो जेरै जोंना आथिखालावहाय क्लास मोनो। इयउटुब फोरावनो गोबां कस मोनो बेफोरखौ जुदि जों ओरैनो थास्लाय्लाय मबाइलखौ बेफोराव बाहायोब्ला समखौ हगारोब्ला जोंना फरायनायावहाय सम हगारोब्ला। जोंना गोबां मुलाम्फा जायो मबाइलनिफ्राय। बुंनो थाङोब्ला जोंना मबाइला। ओरै बिसना माने मोजां मानसिखौबो गाज्रियाव लांनो हायो जेन बिनि गोसोखौ बोनो हायो बियो जुदि गोसोखौ हगारारोब्ला बिदिनो जों ना फरायसाफोरा खायसे खाय खायसेफोरा बिदिनो फरायनो नासारै गोबां गाज्रि गेमसो गेलेनानै ओरैनो टाइम लस खालामो बेफोराव जुदि बिसोरनो ओ फरायोब्ला गोबां मुलाम्फा जागौमोन अब्लाबो बिसोरो फरायनायनि उल्था बे मबाइलखौ मोनदों। होननानै जानला मानला गेमावसो टाइमाव हगारोब्ला बिसोरो मबाइलनिखौ लानानै माने गोबां खहा जागोन आरो नोंथां आरो जोंना ओ बुंनो थाङोब्ला जेरै फरायसाफोरा गोबां गाज्रि गाज्रि गेम बिदिनो फ्रि फ्रि फायार बिदिनो पाबजि आरो गोबां गाज्रि गाज्रि भिडिअ नायनानैहाय निजिनि टाइमखौ लस खालामनानै माने गाज्रि लामाथिं थाङो आरो बिसोरो जुदि मबाइलखौ मोन दों होननानै बेफोरबायदि गाज्रि बेब'हार खालामोब्ला बिनि लाइफबो माने धंस' जालांनो हागोन नारो नोंथां जुदि आरो मबाइल खौ खानियाव बाहायोब्ला जोंना गोबां मोजां मुलामफा जानो हागौ जेरै जोंना ना मबाइल जोंनो गोबां खामानि मावनो हायो साख्रिफोरनि एपइ खालामोबबो मबाइल जों नो खालामनो हायो आथिखालनि मुगायावहाय आरो बिदिनो जोंना औ गोबां गोजान लामा हान्थिनो थाङोब्ला जोंना आखाइयाव रां गैयाब्लाबो मबाइलाव रां थायोब्लानो जोंना सोलिनो हायो जेरै जोंना आथिखालाव अनलाइनजोंसो रां होलायनाय लालायनायखौ जों नुयो नङा होमब्ला नोंथां आथिखालनि मुगायाव आखाइजों आखाय रां होलायनायखौनो माने खम नुनो मोनसै आरो अनलाइन जोंसो औ सोलियो बिनिखायनो जोंनो आखाइयाव मबाइल थायोब्ला जोंना पकेटावहाय मानि बेगाव रां गैया ब्लाबो माने जेबो नङा आरो जोंनाव मबाइल थायोबानो मबाइलाव रां थायोब्लानो जोंना लामा हान्थिनो हायो आरो आथिखालनि मुगायावहाय बिदिनो जोंना मबाइलजों गोबां खौरां दैथायहरनो हायो जेरै अवाटसप दङ अवाटसपजोंबो जोंना फट'शयार खालाम हरलाय लायनो हायो आरो बिदिनो जोंना खौरां दैथाय हरनो हायो बिदिनो गोबां जोंना मुलाम्फा जाबाय आरो जोंना बै अवाड साबजोंहाय गोबां मुलाम्फा मोननो हादों गोजान जायगायाव दंब्लाबो जोंना बै अवाटसपनि गेजेरजोंनो हरनानै जोङो मोखां बिजों जायखौ बुङो मोखांजों मोखां नायलायनो हायो आरो जोंना आरो बिदिनो जोंना फेसबुकआवबो दङ फेसबुकजोंबो जोङो गोबां भिडिअफोर नुनो मोनो भिदिअ जोङो फेसबुकआवबो मोनसे मोखां बिजाब होननानै बुंनो हायो मानो होनब्ला जों बेयावबो गोबां सुबुंफोरनि बिदिनो भिडिअसफोर नुयो आरो बिदिनो गोबां मोनथिनो मोनै खौरां एबा बिदिनो ओ बबावबा जथाय जानायफोरखौ जोङो मोनथिनो मोनो मबाइलनि गेजेरजोंहाय गोबां मुलाम्फा आरो नोंथां जोंना बिदिनो आथिखालनि मुगायावहाय गोजान गोजानाव जुदि जोंना दैबाना जादोंब्लाबो जोङो थांना नुहैयाखैब्लाबो बे मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां
नोंथाङाबो एसे माने फोरमायना होनो हागोनना जेरै जोंना मबाइलखौ बाहायनानैहाय मानसि सुबुङा ओ गाज्रि थिंबो थाङो एबा मोजांब्ला जों नुनो मोनो बिनि बागायनो नोंथाङा एसे
औ औ औ हागोन नोंथाङ हागोन हेल नोंथां खोादों ना हेलौ हेलौ नोंथां दा मबाइ मबाइलनि बागै जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदिनो मोजांनि लामाथिं आरो एबा गाज्रिनि लामाथिं बुंनो थाङोब्ला जे नोंथां बुंनाय बायदिनो नोंथाङा जे बुंलांबाय बे बेफोर